औ खोनादों नोंथां औ दायो औ आं मोजांङैनो दं दासिमबो।
अ
नोंथांङा मारै दं? माबोरै दं नोंथाङा?
आं मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दंङ।
नोंथांमोना ओरैनो मा खामबाय थायो।ओरैनो थानाय समाव हा दायो
आं ओरैनो थानाय समाव
आखाइजोंहाय खामानि मावगा निमोन माबा माबि ओ फुल बिबार बिबार हेबदोंमोन
नंगौ।
औ खुन्दुंनि आथिखालनि मुगायाव बिराद माने उलनि बिबार सुनाय ओंखारसोगारदोंना सोलोंगासिनो बेखौनो। साननैल' जादों ओं मालायफोरनिखो नुनानै सोलोंनो गोसो जादों।
औ नंगौ। मोजां बेफोरबायदियाबो रांखान्थि बेलायाव जोंखौ जौगा होनो हायो। नोंथांङा बेखौ मोजांङै सोलोंनानै जुदि मोजांङै हेबनानै बा आखाइनि खामानि मावनो आखाइनि हाबा मावनानै बाजारफ्रावबो फाननायनि रांखान्थि रांखावरिफोर खामायनो हायो आरो।आं बेबायदिबो नुबोदों मेरला मानसिफोर खामबोदों बेबायदिनो। नोंथांङा ओरैनो मा- मा खालामना मोजां मोनो थानाय समाव ओरैनो थानाय समाव बा बि बादि खालामनानै ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रावबो एक्सपार्ट खोमा नोंथाङा रोंगौथि गोनां
आं ओंखाम ओ ओंखाम ओंख्रिखौबो सङो संनाया न'नि खामानिफोरखौबो मावो। दासान्नै नोंथाङालाय मा मा खामानि मावनानै मोजां मोनो?
आं खामानि मावनानैथ' ओरैबायदि खामानि माने आंना ओरै ओंखाम ओंख्रि संनोथ' मोजां मोनो मोननायालाय एसे गावनि जानायखौथ' संखा संना जाखाथारनांगोन बा सोरबा मालाबा आलासिफोर आलासिफोर फैबा बेबायदिनो संना जाहोनो जायो आरो।
औ
औ जानाय बेलायाव हिसाबै आं बांसिन मोजां संनो रोंगौ होनबाबनिया अनला दाउफोरखौ मोजां मोनो संनो बा सबाय आरो बांसिन मोजां संनो रोंगौ हबनिया गासैनि हिसाबैबो मोजांसिन संनो रोंगौ होनबा ओ नारजि अमाखौ मोजांसिन संनो रोंगौ आरो आरो गोथावबो जायो।
नारजि अमाखौ ओ नों बिथाङा मेजेमजों बांसिन सङो ना मोदोम मेजेम मिक्स खालामनानै लगाय मोन्देर खालामनानै
आंनिया ओरैबायदि जायो ओ माबाया रेसिय'आ जिथु बेदर आरो मेजेमनि रेसिय'आवहा आङो मेजेमखौ बांसिन होयो आरो मेजेमजोंसो बांसिन गोथाव जायो नारजिया मोदोम मोदोमखौ एसे होनांगौ एसे एनैखौ होजायो मोदोमखौ खिन्थु नाथाय एसे खम होब्ला साबसिन जायो मोदोमखौ मेजेम बांसिन थाबा बांद्राय गोथाव जायो नारजि अमाया आरो नोंथाङा बे जोगोनारजों अमा बेदरजों संनो रोंगौ नामा नोंथाङा
रोंगौ रोंनायालाय
नंगौ नंगौ बिनि जोगोनार आरो अमाजों गोथाव जायैनो जाया नोंथांनि मथेबा बेजों गोथाव मोनो ना मोना नोङो?
आं गोथाव मोनो जोगोन आरो अमाखौहाय
नंगौ।
जोंना जिखुनु उम मैगंखौनो आं गोथाव मोनो
नंगौ नंगौ नंगौ बेफोरो औ नोंथाङा अमाजों थास' बिबारजों संनो रोंगौ नामा
औ मोनजाफेरबाय जाबाय संनो
नंगौ थास' बिबारा दा गोलोम बोथोराव
बारसिगोन ओं ओं जुलाइफोरनिफ्राय बारगोन बार होननाया दा औ बारथनाय नङा जुलाइ आगोष फोरनिफ्राय बांसिन बा-बारो आसिनाथारुना मा होनो बेयो बां सिगां बारग्रोयो आरो नोंसोरनिजोंला नोंसोरनि ओनसोलजोंबा मा होनोबा थारुन एय आसिना थारुन होननायखौ सिगां ओंखार ग्रोयो एसे गोसोम गोसोम हां
औ आं बेखौ बारा मोनथिला जोंनि ओनसोलाव मा बुङो नाथाय आं नै थारुन बा थास' बिलाइ थास' बिफार बिबार बेखौल मोनथियो आरो थास गोसोम थास' गोसोम बे फिसा जिथुबा थास' गोसोम थायोना बेखौ हास से-सनानै बेखौबो ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंबो जादों थास गोसोम बिफाङा।
औ थास' थास' गोसोमखौसो बांसिन खेल सेम दं होननाय खोनायो माने मानसिफोरा होनो आरो केलसियाम बे हाग्रानि थास'आ
केलसियाम दं।
केलसियाम आइरन ओ केलसियामजों आइरन दं होनो आइरन
औ थै-थै बारायनायाव मानसिनि दे हायाव जोंनि देहायावहा थै बारायनायावहा हेफाजाब खालामो बे थास' बिलाइ थास' जुनतुबा गोसोमा औ आरो ओरैनोबावबो थास' थारुन बे थारुनफ्राबो मोजां जानो बेफोरावबो भिटामिन दं।
ओं
उम जन्थुबा-जिथुबा जों हाग्रानि थास' बे थादुन मोनो ना हाग्रानि बे जावनानै औ बैसो बांसिन गोथाव जायो। नाथाय माननाय मोनो आरो औ मानो मानो बे माननायखौ दानहोनो थाखाय जों एसे गोखै बाहायबा मोजांसिन जायो।
औ आंथ खोददैफोर मोनबा खोददैजों होयो ओमफाय ओ मा होनो थाइगिर आङो थाइगिर था ओ थारुन नाम जोबोद गोथाव मोनजायो माने थारनावहाय गरम बोथोरफ्रावहाय एसे उदै फ्राय एसे माबा जानो नागिरो ना गोखै होआबाहाय थाइ-थाइगिर होनानै ना होनानै सङो आरो
नोंथाङा बे आ सजना बिलाइखौ मोनथियोमा सजना फिथाइ-बिलाइ
औ औ औ मिथिगौ ।
खौ बर'आवबो सजनाखौनो होनो ना
सजनायानो आंथ' दासिम आं गासिबो खुगानिफ्राय मोनथियो सजनाखौनो होनोमोन।
जोंनि ओनसोलाव बेखौनो बुंङो सजना । स'जना नङा आरो मोनसे नाम दं नबा बांगाल मोनदा ना मासो बिदि बुङो मोनसे ।
माखौ होनो जोंना जोंनिहाय जोंनि ओनसोलजों ओमफाय मा बुङो मैथा गोजा थाबाय ओमफाय मोनसे मैथा बांगाल होनो मैथा जे गुफुर गुफुर थायो जे बे मैथा बांगाल होनो जोंना।
औ जोंनि ओनसोलाव बे मैथा गोजा थायोना एसे बिफाङा गोजा जायोना बेखौसो मैथा बांगाल होनना बुङो ।
बे गोजा गोजा एसे उम बार' बोसोर बार' मास थायो जे बे मैथा माबाया गोजा जायो ओं ।
उम फिथाइखौबो जाजायो । फिथाइजों बे बिनि फिथाइजों नाजों बिराद गोथाव जायो जोबोद गोथाव जायो आरो बिथिं बांगालबोन्दा जिथुआ आं बुंदोंमोन बे सजना बिबा बिलाइ । बे सजना बेजों । दालिफोर नङाबा मथरखौ होनानै नाजों बिराद गोथाव जायो। जोबोथ गोथाव जायो। ना जेनथुबा खारदै होनांगौ आरो खारदैजों। औ खारदैजों खारदै होनानै सजना बिलाइ। आरो ना जिखुनु ना जिन्थुुबा जोंनि गोदोनि ना फुराना ना थायोना। हाग्रायाव मोननाय ना गोरै ना, औ नेस्रि ना, थुरि नाफोर बेफोरजों बांसिन गोथाव जायो।
माने आं मा मैथाखौ ना मैथा मैथा ना होनबाथाय माने बायनाय बिदि नाफोरखौहाय नाफोरजोंहाय मोजां मोना। गुरनाय जे लागाय मन्देर मोन ना मोनो जे खांख्राइ बा हाय गो खावरि ना फिसा फिसा। बाला बोथिया माने थेबो नायानो एसे एसेथ' मासे मानैथ' मोनो मिक्सबाथाय एखदमबारे बेजोंहाय साबसिन मोनजाबा गोथाव मोनजासिनो ।
नोंथाङा नोंथाङा बेखौ मोनथियो गांजेमाखौ मिथियो दा?
औ गांजेमाखौ मि
उम आरो गांजेमानि आरो मो सेमामोन बे ओ एंखावरि औ एंखावरि गांजेमा गांजेमाजों बाथोन जाबाथ' जा बिराद जोबोद गोथाव जायोना।
औ गोदोनि समावहाय जोङो बेबायदि अखा एसे एसे। दा समावहाय अखा हायोजे ओमफ्राय ओ हाग्रा गोलाव गोलाव थाबाथाय माने गांजेमाया बिदै दैयोमोन ना बिदैखौ नायै नायै हमोमोन जोङो गोदो। बे समावहाय।
औ दाबायदियाव औ गरम बोथोर गोलोम बोथोरावहा मोनसिगोन दा बिदि बिदै गोनां गांजेमा नाथाय नाथाय दा बादिनि गांजेमा बारा बांद्राय गोथाव जाया नामा बे गोजां बोथोराव मोननाय गांजेमासो बांसिन गोथाव जायो जोला गांजेमाया एसे मोदोमो औ। बेजों बाथोन देना जानानै गोथावथार।
बेवहाय गांजेमाया मा होनो बिदैयाव जाय थायोना बिदैनि गाहायावहाय दै सिङाव बेयावहाय जोलासो ने ने नेखायो होनो नेनानै थायो होनो।
नेना थायो औ जोलाया नेना थायो नंगौ नंगौ जोलाया बिदै खौ सिकिउरिटि बायदि होयो आरो बासायो हायो बेबादिनो थाबाय थायो बेयो बे जोलायानो बेखौ बे जोलाखौनो जानो बांसिन गोथाव बे मोदोमो जोला गांजेमाया।
औ एंखावरियाथ' आरो ना फोरनिफ्राय साबसिन गोथावसिनबाव।
औ नोंगौ।
नोंथाङा।
आं जायो जायो आङो ओ एंखावरिखौबो जादों गांजेमाखौबो जादों। एंखावरिजों खांख्राइ खौबो जायो जानाया आं मालाबा जायो बांद्राय जाया आं खांख्राइखौ बारा मोजां मोना आं जानो।
औ सोरबा सोरबाहाय माने
नंगौ नंगौ औ एंखावरिजों अनलायाव होनानै जानो मोजां मोनो। गोथावथार जायोना एंखावरिजों। अनलायाव एसे एसे एंखावरिखौ एसे एवनानै गुदुं खामनाय एवनानै अनलायावहाय होदलानांगौ आरो।
मिलौवो जै एंखावरियाहाय।
मिलौओ औ। नंगौ। गोथाव जायो ओरैनो अनलायावहा हालदि होजायोना होजाया नोंथां?
आं संनायावथ' आं हालदै होआ ओमफ्राय नै ओरै जाय ना मिरामिस संबाथ' हालदैखौनो होआ होनाया। बेदरफोर संबा बेदराव हालदै होयो जे बेदरा एसे खाला माब जानायनि कालारफुल जानायनि
औ गाब गोनां जानायनि
गाब गोनां जानायनि औ मानो होनबा आरो मानसि मानफोरा रुनाय मैगंफोरखौहाय रुनायफोर बेदरफोरखौ जायाना। नोंथाङा रुनाय बेदर बा मैगंफोरखौय मोजां मोनगोन ना मोना जानो? आंनिबा रुनाय दाउ दाउआनो जा नायानो जा ओमफ्राय अमा बेदर आंनो जा माने रुायहाय ए एकदम माननि थाखाय एकदम फेब्रेद
माने बै औवा मेवाया हाजोआव जे मोन जे हाजोनि मानसिफोरा जे दोनो जे
नोंगौ हाजोनि औवा मेवाया बांसिन गोथाव जायो जों बेयाव प्लेन जोंनि समान जायगायाव मोननाय औवा मेवानि स बांसिन गोथाव जायो हाजोआव मोननाय औवा मेवाया। नोंगौ। नोंथां होबा समावबो जाबाय दे। उनाव आरो नोंथांजों इयुनाव रायज्लायगोन होननानै आसा थाबाय औ। दासिबो गोजोननाय थाबाय। औ दे